मा खालामबाय दं नोंथां? आंङो ओरैनोसो दङ।
ए आंबो ओरैनो दं।
अ ओंखाम जाखां अ जाखांबाय दासो। माबासो ना फाजा जोग्लावरि ना गोरान। नोंसालाय जाखांबाय?
बाब्रे औ जाखांबाय जोहाबो दादसो जाखांदों। जा गोथाव माथो नोंसिना ओंख्रिया जोंनाबो जोंना गैया माबासो जागोन दे। ओ जोंनाबो ओंख्रि जोंनाबो ओंख्रिया जोंना माबासो ओ आलु नाथुर रुनाय जहल, ओमफ्राय बयलारजो बयलार, जों माबा मैथा फाजा
बा मालायसो गावसिनासो गोथावसिन ओंख्रिया
एसे गोथौआनो जोंनाबो ख'बर स'बर माब्रै,
ख'बर स'बर मोजाङानो ओमफ्राय नोंनालाय?
आंनाबो मोजाङानो।
अ दिनै जेरावबो बेरायनो थाङायै औ औ थांदोंमोनथ' आरो
औ
है गुवाहाट टियाव आमाइनाव बेरायहैदोंमोन
ए बेरायहैदोंसो
औ
आंलाय सानदों अबेबा खामानि मावहैबाय खोमानो अबेबा खामानि मावहैबाय खोमालैसो नंदोंमोन,
ओहो मावहैयाखै बेरायहैदोंसोमोन, आमाइ दंना जोंहा, जाव बेहाय औ न' गोदान बायबाय नालाय बेखायनो, ओ दासो दिनैसो सौफैदों,
एह नों हारसिं थांदों ना सोरबा सोरबा थांबाव
सासे बिनानावबो थांफादोंं आमाइनि फिसाजो,
ए जि जिद फन हरदोंमोन आङो दाख्लै,
अ आं बेरायदोंसोमोन ना ओमफ्राय गारि बिराद बिरमोन आं गारि सालायदोंमोन ना ओमफाय बाहाय आं हरफिननो सानदोंमोन उनाव बावनानै थादों ओनफाय, दिनैसो गोसोआव गोग्लैबाय,
ओंलै जानबुङाव माबा था माबाद थाहैखादों आं कल आं फन हरनायनि माबाया थाहैखादों।
औ फैदोंमोन ओमफ्राय,
ए
नायबाय ओमफाय बिदिनो उनाव हरफिननो सानबाय आं ओमफाय बावनानै थाब था
ए
आमफाय दिनै जेराव बेराय हैयाखै
ओ जिनै जेराव थांहासै नआवनो दंथयो।
अ फरायसालि गैयामोन दिनै
फरा फरायसालिया आंना जोबजोब्बाय जोबथनानै दङ माने दा ओरैनो गोदाव सोरावसो दंथयो। अबावबाफोर खामानि अबावबासो खामानि मावयै मोनबा खामानि मावसिगौ आं
ए बेंगलर खेलराफोराव थांदो बेंकारा केरेलाफोराव थांदो
हाब बिदियाव थांनो गोसोजायालै जायगायावनो थाना नि मावनानै जानो जयो
बिमा बिफाखौ गा हा
इउ एस ए आव थां
थांनांसि गिरबावनो थ सानजों थांनोसै नङाबा दलार खामायसै
बेखौनथन आं एसे उनावसो थांनो सानदों दानो सानथवाखै
नोंहाथ बाब बिराद बुरजा अबाव अबाव थांना फैखो बिराद जायगा नुथारबायदां
बिदिनो सानथामसोल सो बेरायदों सानसेयाव सिराखाना थांबाय फिन्सि बाजाराव थांबाय ओमफ्राय निहुर पार्कआव थांबाय दिब्रुरियाव थांबाय बाय ओमफ्राय मा मा जायगा मोनथाय आं गोसोआव गैजोबला
गोबाङानो गोबावनो बेरायथारदों होमबा
औ मैदेरजों फट लालायदों आंहा लख्राजों
बा बा बारे बा जायगायाथ बिराद मोजां जागोन बे ने
थ मोजाङानो समायना बिदिनो जा। थाबायनांदों ओमफ्राय।
ए गरमालाय खम जोंनि बाहाय। नो जोंनि बाहायनि जि गरम आरो गुवाहाटि बायदियावथ दाबुंसै।
गरमाथ गोबां मानसि थानाय जों बिराद गरम जायोथ आरो।
औ।
बिनि सायावथ जा सान्दुं अखाबो हाबावाखै। ओमफ्राय थाबायनायजों जाबनायजों। थैहां। थैहां थैहां मोनलायखादोंलै सयथि।
गरमा।
औ।
फेसार फेसार गोनां। फ्रेसार गोनांफ्रासो फेस फेस जालायगोन बे।
औथ आरो। ओमफ्राय। आइ बाबा मोनहा आइ आफा मोनहा उनदुबाय।
उनदुआखै ओंखाम जाखांनानै दासो जिरायनानै दं माने। जनो।
औ। नोंसिना नआव सोर सोर दंमोनलाय।
जोंना नआव आइ दङ आफा दङ फंबाय दङ आबै दं।
अ।
उम।
ओमफ्राय मा एसे मा बुंनो नागिरामोन।
ए आं माने। एसे गोजानाव दं आरो।
अ।
बिसोर जिरायनानै रायलायगासिनो नालाय आं। एसेया गोजानाव दं माने।
अ ओमफ्राय लेखा फरायथ'आ दा
लेखा फरायनायाथ' गैथ'ला माने आना फरिखायानो जोब्बाय नालाय।
अ माने बाहेरा लेखाफोर आरो ना
बाहेरा लेखाफोरा जोंनि बर' बर'नि सल'माफोरखौ बेखौसो फरायनो सानदोलै ओफाय लेखायानो गैया। सोरनाव मोननांगौथाय खबरबो लाहरथ'वाखै। बेमाने
बे लाइबेरिफ्राव
सोरनिबा जिउ जारिमिन सोरनिबा सल'बाथा माने मोजां मोजांखौ आरो बिराद फरायनो लुबैनानै दङ। ओमफ्राय मोना। लाइब्रेरिफ्राव मोनगोनदां ओमफाय लाइब्रेरिखौ नागिरबाबो मोनखाया आङो।
अ बिदिनो गेदेरफोरनि बेफोरबायदि जिउखौरां सोमोन्दै फरायनांगौ आरोना। माने एसेबाबो माने गावखौ माने फोसाबलांनायाव मदद खालामो आरो ना।
औ औ नंगौ नंनायालाय नंगौ नंगौ। बेखायनो औ नायनो सानो ओमफ्राय बे लाइब्रेरिखौनो लाइब्रेरियावनो थांनाय जाया माने एखमबा सम बेखौनो मोना मोना जायो।
सम मोनबा थां आरोना
औ दासान्दिथ' नै समखौनो मोना मोना जाथारदों ओरै थांलाय ओरै फैलायनो
औ
जेरावबो बेस्थ'नो
न' माइ गायनायफोर सोलिथ'वाखै? न'फ्राव माइ गायनायफोर सोलिथ'वाखै?
माइ गायनाया सोलिथ'वाखै खोथिया फोनानै दोनबाय। दाखालिसो फोदों बारा गोबा जायाखै माने ओमफ्राय दा आं हालेव रोआलै जोंहा
बिदिजों बोरै जानांगौलै।
ए ए जोंना मोसौबो गैया नालाय नांगोलबो गैया बेखायनो हालुवा जाया
दा बावैनो नांगोल जों हालौवनाया गोमालांसिगोनसो
साखामोन ब्रै गोना सा-साखा मोनब्रै गोनजोंसो हालोवो जोहा आरो जोंना दंग'बो दंग'बो गैयाना
अ
जाहा दंग'बो गैयाना अखानि
उम
दै जमा थानायजोंसो गायो माइखौ
बिराद खस्थ' जायो बिदिबाथ'
खस्थ' जायो बेखायनो बोथोरावनो थाब थाब माबायाबा गायाबा बिराद लस जायो दैनि बिराद आंखाल जायो माने
गायनो मोनाखै अ
थां ओहो थांनाय बोसोराव गायनोबो मोनखायाखै गायखायाखैबो जोंहा माने ओमफ्राय देग्लाय अखाया माबायदि जायो नाय
औ खायसे खायसे जाय बेयाव ओ माइखौनो खेबनै गायो ना दैज्लां बोथोरावबो गोजां बो थोराबो जोंनि जों दैज्लां बोथोराव ल' बायो
औ जोंनिथिंबो दैज्लां बोथोराव गायो
औ जोंहा हारसानोसो होदों
ए अ उम माबायाव बिगा बिगासेयाव बिसेबां मन माइ माबायो जेनेबा
महनथाम ना महनब्रै मोनथाय आं मोजांङै गोसोखौ मिन्थिया माने आफायासो नालाय आफासो रायलायदों बेखायनो बेसे मिनथिगौ
औ
नवाव गायग्रा मानसिफोर गैयाना
औ नों गायनो राङा नों गायनो रोङा।
गायनायाथ गायनो रों खिन्थु आं माने गोख्रैयै गायनो हाया आरो ना
ए फैदो जोंनाव गायनोसै होमबालाय जोंनावबो मानसि गैखाया
जागोन दे। थांगोन मालाबा आलासि जाथावथाव
औ ए माबायाव फैदो जोआ हाल जांख्रा बानायबा फैदो।
औ लेंहरबानो जाबाय दे।
सिनो फैदो गायदो आलासि सिबो जानाय जाबाय माइबो गायबाय मो-मोजां जाहैबाय आरो एला
जायो।
उम र खबर हरगोन आं होमबालाय
औ जागोन नोंस्रा आबमोन आगैमोन गैया नामा?
गैया रावबो गैया नखराव आंनो देरसिन जाहैबाय
अ ओमफ्राय नोंनो हारसिंबो
फंबाय दं
अ नोंथ खम मोनजायोलै
अनालै अननायालाय बिदिसै गासिबनिबो नोजोराव एखे माने औ गावहासो अनजासिनथारदो बे ओ
अखमबा रायजायोबो अनजायोबो
बाब्रे। रायजानाया औ रायजानायालाय रायजानाय रायजाबाय थाखायो। आंबो खामानि मावैनि
अलसियानालाय।
अलसिया अलयाखौनो नांसिगोन नोगोद खामानि मावनो बाग्रा जाबाय दे आंखौ अयथासार बायो बाजि गैयालै अबावाव
खामनि मावग्रा दोनफैदोब्रा नोंबो अलसियाबा नआव सोर ओंखाम ओंखौ संनो
खामानि मावग्राया माबासो माबानांसिगोन माहोनो मोनलाय ह रुवाथि लानानै दोनफैनांसिगोन।
अ। समाबो जासिगोनानो बिब्दिब्ला औ दे साफायखर नों थांसै।
औ दे।
आया मा दान्जाया।